औ
हेलौ
हेलौ औ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय औ नोंथांसिमबो गोजान मोनाबिलि नोंथां।
ओ नोंथांनो ओ कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं मोनसे ओ माबानि सायावसो रायलायनो नागिरदोंमोन नोथां।
ओ नोथां मा मोनबा?
ओ जोंनादि ओ बर' रावखान्थियाव जोंना बाथ्रा फावनो दोङो होनबा
औ औ।
औ बिनि बागै बाथ्रा मा बाथ्रा भावआ मा नोंथाङा मिथिगोना मिथिया?
आंथ' नोंथां आंना माने एसेबांबो क्लियार नङा नालाय
अ ओ बि बिदिनो जोंनि बर' रावखान्थियाव मा मा बाथ्रा फाव दंमोन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मानेे आं नोंथां एसे एसेबांबो क्लियार नङा माने नोंथाङा मिथिगौबा बुंनो हागोन। माने आंबो एसे मिथिनो लुुबैदों आरो बुस्थुखौ।
औ औ ओ जोंनि राव बर' रावखान्थियाव ओ जोंहा गोबां बाथ्रा फाव दंमोन जेरै मोदोमनाय बिबारखौ लाखोमानो हाया।
औ नोंथां औ।
बेथ' नोथाङा मिथिगौमोन नामा?
बेखौ आं माने खोनादों आरो माने नोंथां माने मोजाङै आं डिटेल्सआव मोजां मिथिया माने नोंथां।
ओ
औ नोंथाङा बेखेवना दं।
औ मोदोमनाय बिबारखौ लाखोमानो हायाना होमबा नो ओ बे, बेे बाथ्रा बावखौ बेखौनो फोरमायोदि जे जोंहा
औ नोंथां।
मोजां हाबानि गुन जेरै ओ आरो गाज्रि हाबानि बदनाम जेरै मोजां हाबा मावनाय एबा गाज्रि हाबा मावनायनि जिथु माबा बदनाम बेखौ माब्लाबाबो दोनखोमानो हाया आरो ना नोंथां।
औ।
बेखौ बेखौनो फोरमायो आरो जेरै ओ मोदोमनाय बिबारा जेराव थायो
औ नोंथां।
माने जेरावखि थाया आरो ना।
औ आतसा।
बिनि मोदोमनाया जेराव जेरैबो गोसारो आरो। माने बेखौ मानसिया नागिरनानै मोनथारगोन आरोना।
औ नोंथां औ।
बेबायदिनो ओ मानसिनि मोजां गुन एबा हाबाया
औ।
समाजनि सोरगिदिं गोसारलाङो नाथाय गाज्रि मावब्ला गाज्रि गोसारो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जोंनि बा हमना ला जेनेबा माबा मोनसे गाज्रि हाबा जेनबा
औ बिदा।
गाज्रि माबा जाबाय। खिन्थ' मानसिफोरा गामिनि मानसिफ्राथ' खोनाखागोन ना नोंथां।
औ औ।
बिदिनो आरो ना।
आतसा।
जेरै नों गाज्रि हाबा मावबाथाय गाज्रि गोसारगोन मोजां हाबा मावबाथाय मोजां सारगोन आरोना नोंथां बिदिनो बे बाथ्रा बावखौ फोरमायो आरोना। मोदोमनाय बिबारखौ माने लाखोमानो हाया माने दोनखोमानो हाया ओ बि दिनो जोंनि बर' रावखान्थियाव आरो दंबावो दैमाया थैयोब्ला थालाङो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जेरै बोहैलांबाय थानाय दैमाया नाला नोंसिनिखैजाय ओ जेरै दैमा गैया होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बिदिनो बे दैमाया बाइसेन्स मा-मानिबा जाहोनाव आरोना जेनेबा बोहैबोला बोहैला माने दै फैला अब्ला बिनि बि बोहैनाय सिगां बोहैनाय बे रेगाया थालाङोना नोंथां
औ नोंथां औ
ओ थिग बिदिनो आरो ना जेरै ओ हमना ला जोंनियाव बिदिनो गोबां बर'नि गेदेर गेदेमा सुबुं दं जेरै ओ जोंनि बर'नि बिफा जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिदिनो बिदिनो गोबां गोबां माने मुंदांखा सुबुं दं आरोना
औ
बि-बिसोरो थैलांबाबो माने इसोरखौ अराय सम जोङो मा सिबिबाय थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ बिदिनो आरो
ओम
जेरै ओ मानसिया बुुहुमनि बुहुमनिफ्राय जिउ नागार नागारलांब्लाबो बिनि मोजां खामानि मावनाय एबा फुमावा फुमावा थालाङो
औ नोंथां
दैमानि रेगाया नुनानै जों हमनो हायोदि
औ
सानसे दैमाया बिथिं बोहैलांदोंमोन होनना बिदिनो मानसिया बुहुमाव गैयाब्लाबो बिनि माव-मावलांनाय खामानिया खामानिनि गेजेरजों गेजेरजोंनो अरायबो रायखांजाबाय थायो बेखौ फोरमायनो थाखायनो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
ओ बिदिनो आरो जोंनियाव दंबावो मोनसे हाब्रु हायाव हास्राव हायाव हाब्रु जाया आरो ना नोंथां
औ बुंनानै नाय हागोन नोंथां
हो हो
बुंनानैनो बुंनानैनो होदो नोंथां
औ बिदिनो हास्राव हाया स्राव स्रावखायनो दै लुब्लाबो गाग्लिबाबो
औ
मिस मिस हाब्रु जाया आरो नोंथां
औ आदसा
एबा मोजां गिलिया आरो बेबायदिनो जेरै गाज्रि हाबा मावनानै एबा मावै मावै जेनेबा नों सिखाव खावै खावै आरोना सि खाव खावबाय माबाबि थाबाय नोङो बिखौ इमान माबाबाबो बुबाबो रायबाबो माने बेयो सिखावानो जाफिनगोन आरोना जेरै ओ बिरि सिगारेट माबा माबि सोबनायखौ नोङो जिमान रायबाबो ओं बियो सोबग्रायानो जाखागोन आरो माब्लाबाबो गारा आरोना बियो
औ औ
ए बेखौनो बाहाय बे बाथ्रा बेखौनो दिन्थिनाय बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आरो माबाफोर दं दंबावोमोन नाथाय बुंजागोन नोंथां बुङोबा
औ ओ बिदिनो जोंनियाव आरो दंबावो मोनसे बाथ्राखौ आरोबाव गोबां बिदिनो गराय नुब्ला सि होमबाय नङा होनबा नोंथां
औ औ
ओ जेरै नों नोंथाङा ओ हमना ला नोंथाङा हमना ला ओ नोंसोरनि बाजारफोराव थांबाय दं नङा होमबा
औ औ
बाजारफ्राव नोंथाङा ओ सोरबा लोगोफोर लोगो फैबाय बियो नों थाबायना थांबाय दं आरोना ओमफाय बियो बियो बाइकदो फैदो आरोना
औ
ओ नोङो बेजों थांफानो लुबैगोन ना लुगैया नोंथां
लु लुगैगोन नोंथां
औ औ बिदि नों बाइकआव गाखोनानै थांफानो लुगैगोन ना
औ
औ जों बिदिनो बेखौ बा दिन्थिनो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायोमोन आरोना नोंथां
औ आतसा
ओ बिदिनो जोंनियाव आरो दंबावो बाथ्राफाव जेरै अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा
औ औ
औ नोंथाङा मिथिगौमोन नामा नोंथां
बेखौ खोनादों नोंथां माने नोंथाङा एसे बेखेवना होयोबा मोजां जागोन आरो नोंथां माने
औ
औ
ओ बिदिब्ला खोनासं नोंथां जेरै ओ
सासे सुबुं आरो ना सुबुं- दाङा
औ औ
जेरै ओ माने बाथ्रा बिराद बुङो आरोना खिन्थु खामानि मावा जेबो
औ
जेरै ओ सुबुं माहारिनि माखासे मानसि मानसिफोरखौ थांखिना बुंनाय जायो जेरै ओ जायफोर जेराव गाव गावखौनो गोरों दिन्थियो आरो मोनफ्रोमबो हाबाखौनो गावसोर माव मावनाय होनना सिगां सिगां फोरमाय ना लायो आरोना नोंथा नाथाय मोगथाङाव मोनबो हाबाखौनो गावसोर मावनाय होनना सिगां सिगां फोरमायना लायो नाथाय मोगथाङाव मोनबो हाबाखौनो
मावगुबै एबा जेबो हाबायावनो उदाया माने हाबाया जेबो मावा आरोना
औ नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों औ औ खोनागासिनो
जेरै जों जोंना अखा खोरोमदावलाबाय थानाया मालाबा हाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
बिदिनो जेरै सैमा सैमा मासेया दा बिराद फौ फौ फौ सोंगोन नाथाय नोंखौ खाथियाव थांबाथाय जेबो खालामा
औ
बेफोरबायदि बेखौनो फोरमायनो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो
अ नोंथां
थिग बिदिनो दंबावो अनला खारियाव आगान थाया नोंथां
औ औ
बे बाथ्राखौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथाङानो बुंजागोन दे बुंना होबावदो
औ
औ
जेरै स्रां स्रां बाथ्रा एबा जाय बाथ्राया थार नङा सा साज्रां बाथ्रा जेरै ओ माने ओ हमना ला ओ बेखौ मा होनगोन उम थार नङा आरो बाथ्राया माने
औ औ
ए नों बेखौनो नोंगो बिदिया होनो आरोना मानसिबो बिदि न' गैया होनोमबा मानसि
औ
जेबो बेसेन गैया आरो बिदि बाथ्रा बुंनाय जायो औ औ जेबो बेसेन गैयि बाथ्रा बुंनाय जायो आरोना बुङो
औ
जेरै अनला खारैयाव जोंना अनला खारैया जोंना लाव लाव जायोना बेवहाय जोङो ओ आखाइखौ सोबाबो बिनि आखाइ सोनायनि सिना थाया
औ औ औ
बिदिनो अनला खालि बायदि सा साज्रां एबा जाथारै दाउफोरा अरायदिन दिननि थाखाय नंगौ जानानै थाया आरो बिब्दि रावखौ रावबो पेसेन्ट होआ नङाम नोंथां
औ नोंथां
उ बे बेखौ दिन्थि माबानि थाखायनो बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां आथिखालावथ' ओ बाथ्रा भावखौ जों बाहायनो खोना लाना नङा होनबा नोंथां
औ
औ औ दे होमबा नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो नोंथां औ
दे होमबा नोंथां
औ दे औ दे